हेल'
हेल' खोन नंनानै नथाङा
औ खोनादों दे
औ औथां दे बुंलाय नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां खोनादों खोनादों हेलौ आं खोनागासिनो नोंथां
न'आवनो होनबा न'आव नो होनबा
आं दं दं दे दं
औ खबरफोरा मोजां खबरफोरा मोजां
औ मोजां नोंथां
औ औ औ औ आ
नोंथांजों ओ बर'नि जानाय लोंनाय एसे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदों नोंथाङा सम जागोनबा। हेलौ नोंथां।
सावराय लायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ'
औ
बिदिनो बर'नि ओ गुबुन गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय आरो जोंनि बर' माहारिनि जानाय लोंनायजों एसे आलादा जाखायो जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेराव जेरैहाय नारजि अमा ओ साम' ओंख्रि। ओ बायदिसिना एम्बु फैबावबाय बेयाव ला टाइमखौ
औ औ
बेनि
अनलाजों दाउ।
अनलाजों दाउ बायदिसिना रोखोमनि माने जोंनि ओ बर' माहारिया जायो आरो।
औ औ नाफाम खोनादोंना नोंथां? हेलौ औ हेलौ हेलौ। हेलौ।